हेल' नोंथां
औ नोंथां औ
गिबियावनो नोंथांनिसिम सान्थिफुरुमनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय।
औ नोंथां औ
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना दसे
अ नोंथां आं दा ओरैनो दंथ'यो
बिब्दिबा दसे नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय रायलायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
नोंथाङा होमब्ला जोङो माने मानसिया जे बयबो जिउआव खनसे खनसे हाबा जायो बा जुलि जायो बे बे आयदानि सायाव जों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ
औ अ नोंथां बिदिबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन जे ओ हाबाखौ बा मोनसे जुलि खौ बोरै खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? अ दे नोंथां होमबा फोरमायनायसाय
औ हाबायाथ' जोंनि बे सुबुं माहा हुदाखा आरो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा थारमाने हाबाखौ जाखानागौ सासे हिनजाव जा बा सासे हौवा जा माने हाबाखौथ' जाखानांगोनानो हाबाखौ बुंनानै जानफाबाय बे सानैनि गोसो गोरोबलायनाय गोरोबलायनाय बेखौ लानानै माने हाबाखौ खुंनाय जायो आरो। ओ बिदिनो हाबाखौ हाबाखौ खुंनो थाखाय हिनजाव गोदान बेफोरखौ नांखागोनानो बेनि थाखाय जों सासे हिनजावखौ माने नायनानै एबा संदानानै लाग्रोनाय जायो आरो
बिनि उनाव जोङो हौवानिनिफ्राय हिनजावनि नखरनाव खबर थांबाय गामिनि
माखासे बैसोफोरा सुबुंखौ लानानै थांनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
खबर थांनाय होननानै बुंनाय जायो ओ बेखौनो बेयाव हाबाखौ माला लागोन बबे समाव लागोन बेफोरखौ माने सावरायनाय जायो आरो माने नखरनि गेजेराव आरो बिदिनो जेला हा हाबानि समा जेला जायो बेबायदिनो ओ हिनजाव गोदानजों थाफाग्रा सानसि ओ सासे आइजो जायखौ माने बैराथि बुङो बेखौबो जों माने नांगौ जायो आरो जेरै हौवा गोदानानै थाफाग्रा मेथर बेखौबो गोनां जायो आरो
बेबायदिनो हाबाया गोबां रोखोमनि दं जेरै नायना लायनाय हाबा आ खारसननाय हाबा आरो दंखा हाबनाय दं आरो गोरजिया थानाय बेबायदिनो आ दोनखारलांनाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो जोंनि माने बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माखासे हाबाफोर दं आरो बेनि अनगायै अगायबो माने अबेबा गामि खाथि एबा गामिनिनो माने गोदो गोदाय समावथ' माने गामिजों गामि लालायनायाबो माने गोबां दंमोन आरो
ओ जायखौ जों माने हौवा गोदाना जायखौ फसायो माने बेखौ बोना लायनाय हुदाबो दंमोन जायखौ जों माने बोना लायनो हाबा होननानै बुंनो हायो
नाथाय आथिखाल मुगायाव बेफोर हाबाया माने गैला आरो माने खम जालांबाय बांसिन जोंना माने नायना लायनाय हाबा बेफोरबायदियासो माने जानायखौ नुनो मोनसै आरो जेरै समाव माने खारसननाय माने सायसे सिख्लाया सासे हौवानि न'आव खारसननानै हाबा जाफिनाय बेफोरबो माने गैया जालांनो हमबाय आरो आरो बेबायदिनो हाबानि समाव जोंना गोदो गोदाय समाव माने ओ जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय दामजु बेफोरखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बांसिन जोंना माने आ अडिय' बेफोरखौसो माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नोंथां आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना? जे गामियाव जे ओ माबायदि मदद मोनो रायजो राजानिफ्राय बेखौ एसे बुंनानै होदो नोंथां
अ हाबानि समावथ' जों गामि ओनसोलाव बेबायदिनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने गामि मोनसेयाव जोंनि बर'फ्रा जयै थानाय नालाय जोंना माने बबेबा हाबा खेराइ जा बे समाव माने जोंना हेफाजाब होलायनाय हुदायाथ' दंखायानोन ना हाबा जेरै बेबायदिनो हाबा समावबो हाबा जानाय समावबो जोंना जेरै बन लायनाय होन बन सिननाय होन माने हाबायाव ओंखाम ओंख्रिंनो थाखाय
माने बनबो गोनां जायो नालाय बेयावबो माने जोंनि गामिनिफ्रायनो बा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि निफ्रायनो माने हेफाजाब मोननाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंना जेरै जि आलासिफोरनो हाबानि समाव ओंखाम ओंख्रि जाहोबनाय बेनि संनाय खावनाय एबा राननाय होन बेफोरखौ माने गामि ओनसोलनिफ्रायनो एबा गामिनि रायजो राजाफोरनिफ्रायनो हेफाजाब मोननाय जायो आरो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंना बर' हारियाथ' माने खौसे थाबोग्रा हारि मोन नालाय एखमबा सरि बादा जाबाबो बेफोरबायदिनो ज' ज' हाबा खेराइफ्रावबो ज' ज' माने आरो बेबायदिनो
बे बर'नि रंजाानाय फोरबो बैसागु बे समावबो जोंनाया बर'फ्राथ' माने ज' ज' रंजाबोखायोमोन नालाय गथ'नि गथ' सेंग्रानि सेंग्रा बिफा बिफा बेबायदिनो माने हाबानि समावबो जोंना माने ज जयै खामानि मावलायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
ओरैनो नोंथांमोननि ओन्सोलथिं ओरैनो हाबाफोरखौ माबोरै होनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथाङा जेरै बुंदों जे मोनसे हारि बर' बर' हारि हिसाबैथ' जोंना हाबाया एखेआनो जायोना नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों जों से माने हौवा सासे हिनजाव नांगौ हाबा जानो थाखाय गिबियाव आरो बे हौवा आरो हिन्जावा गाव गाव माने गोसो थोलायनानै लालायनाय बा सोरबा माने बिमा बिफाया मोजां मोननानै नायनानै लायनाय बा सोरबाया दोनखारलांनानै नायलायनानै सोरबाया खारसन फैनानै हाबा लानाय नोंथाङा जे बुंदोंमोन बेफोरबायदिनो जोंखबो सोलियो आरो हाबाया जोंखैजाय माने हाबानि सिगां जोंना साननै सानथाम सिगांनो माने फुरा थैयारि खालामनानै लाजोबखाया हाबानि जि दिनखालि जिबायदि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरबायदिखौ माने गामिनि रायजो राजाफ्रानो जोंना ज' ज' जाय ज' ज' जाय फैनानै माने बैफोर नांगौफोरखौ जेसेबां माने जगार लानो हायो बेैफोरखौनो माने सानथाम सानब्रैनि सिगांनो माने फुरा थियारि खालामखायो जेरै न' बां जेरै थानो थाखाय आलासिफोरखौ जिरायनो थाखाय बा हौवा गोदान हिनजाव गोदान बे खौ सनमान होनो जि फैयो बा जि माने मान होनो बा माबा मोनसे बोर होलांनो जि फैयो बैसोरखौ माने जिरायहोनो दसे बा जामुं जाहोनोबा दसे बेफोरखौ माने न' फोरखौहाय सानथाम बा साननैफोरनि सिगाङावनो माने मोजां लुनानै लाखासिगोन। बे जि खालि हाबा बे खालि जोंना माने जाहोनाय लोंहोनाय मान लानाय सोरजोंबा सिनायखि जानाय माने गोबावजों माने गोबावजोंनो माने फैलायालासिनो थायोना न'खरावहाय बेफोरबायाददिया माने हाबा हुखायावहाय लोगो मोनलायोना बैफोरखौ माने सनमान लानो थाखाय मा लानो थाखाय जोंना गिबियावनो माने बैफोरखौ खामानिफोरखौ थियारि खालाम ला होखाजोबसिगोन आरो बिनि उनावसो जोंना जाहो लोंहो आरामसे ओ हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान खौ बोर होनानै ओ माने ओंखारलांसिगोन आरो आरो बिदिनो जोंना गोदो गो नि हाबाजों दानि हाबाजों मिलायलिया गोदो गोदायना जाहैबाय जोंना गोदो गोदायनि माने जि थद बेजों थाङो दा नाथाय दानिया गोदान मुगा नालाय जोंना गोदोनि बायदि दाम आरिफोर बाहायनानै माने ओ माबाला दानिया अदिअ' रेकर्द बेफोर खौनो दामनानै रंजायो बा मोसायो हाबा जोबखांनायनि उनाव जे खामानि माव ग्राफोर हाबायाव जेसेबां मानि खस्थ' मोनो बैफोरखौ माने अ माने बु बुजायनायावहाय माने गोसो बायदि रंजायो आरो नोंथां आरो नोंथां गोदो-गोदायनि माने हाबायानो सानथाम सानब्रै गाहामसिम थायोमोन होननाय खोनादों नोंथां। आरो गोदो गोदायनाथ' माने ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ बेफोरबायदि बिदिमोन नालाय गोदोना जाबाबो जाख'नो हाया लोंबाबो लोंख'नो हाया। ओंखाम माइ गासिबो माने गोदोना बयबो आबाद खिति मावनानै जाग्रा ओ आ माइफोरानो माने गोबां जायोमोन नालाय गोदोनिया बेनिखायनो माने ओंखामनि आलि बेदरनि आख खाइ बायदिनो सानथाम सानब्रैसिमहालागै बेदर, ना बायदिसिना ना जायोमोन नोंथांना आरो गोदो गोदाय माने गोदो गोदायनि हाबाया ओ जोंना बांसिनानो बाथौ धोरोमजों जानाय नुयोमोन नालाय। ओंखायनो आरो गोदो गोदाय बिराद गोदो गोदाय बिरादनो जोंना मोजां जायोमोन आरो गोदो गोदायनिया नाथाय दानिया सानसेल' जायो सानसेयावनो फोजोबो दानिया आरो सानसेयावनो खेनसे जानाय औ नोंथां आरो सानसेयावनो फोजोबसिगोन बेनि उनाव अखानायैनिफ्राय हिनजाव गोदान आरो न'वाव न'वाव थासिगोन आरो।
औ माने दानि हाबा आरो गोदोनि हाबा गोबां फारागनुसै आरोना?
औ नोंथां औ नुसै दानि फाराग आरो दानि हाबा आरो गोदोनि हाबा
औ गोदो समाव माने हौवा गोदाना माने गामसा आरो गस्ला गुफुर आरो गोदोनायाव आरो र'नाय लानानै माने आलासिखौ सिबियोमोन आरो। नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' माने मदार्न जुग जाहैबाय नालाय माने हौवा गोदानाबो मान बिदिनो वाइफड माने बिदिनो फर्मेल लंपेन्टफोर बेफोरखौसो माने बाहायनायखौ नुसै आरो ना। अ जेरै ओ स्टेज एबा बे जे हाबायाव थानो थाखाय न' बानायनाय बेखौबो जोंना माने आथिखाल मुगायाव माने बेफोरजों सोंनायसो नुसै आरो जायखौ जों माने टेन हाउस होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंथां औ।
सिगां समावथ' माने जोंनिया हाबा-हुखा माने हाबाफोर जानाय समाव अ बेफोरबायदिनो थालिर बिलाइफोरजोंसो माने फोथेयोमोनना।
जेरै माने हाबा दा बिबार साजायो बिबाराबो माने प्लास्टिकनि। बेफोरखौसो बाहायनायखौ नुसै आरो। औ।
ओ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै खोमा नोंथां टाइमाबो।
अ अ नोंथाङा अ जागोन दे गोजोननाय थाखाबाय नोंथां।
जों रायलायनानै औ नोंथांजों रायलायनानै हाबानि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथां। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहरबाय दे।